औ नोंथां
औ खोनाादोंंना नोंथाङा
औ खोनादों नोंथां मोजां खोनादों
ओं
औ हेलौ
औ नोंथाङा मा खालामदों दा
अ आंथ दायो ओरैनो फ्रियावनो दंथयोनो नोंथां दा जेबो खालामनाय जायाखै
आदसा बिदिबा अ आंबो दा ओरैनो दङ नालाय दा बेंखायनो नोंथांजों उम फंनैसो रायज्लायदो होननानै फन खालामनाय जादोंमोन नोंथाङा फ्रिबा सावरायनो हागोन नामा नोंथां
औ सालायनो हागोन नोंथां
दा नोंथांजों गेलेनायनि फारसे फंनैसो रायज्लायनो हागोन नामा नोंथां
औ हागोन नोंथां हागोन
नोंथाङाथ मिथिखागौ नङाहोनबा गेलेनाया दा जोंनि थाखाय बेसेबां
खोनादों नोंथाङा
औ खोनादों नोंथां
जों दा गेलेनायखौ बेसेबां गोनांथि खालामगासिनो दङ दा जोंनि गेलेनायनि फारसे जोङो ओ मारै मारै मा माखौ गेलेबा जों माबायो बेनि फारसे नोंथाङा फंनैसो फोरमायनो हागोन नामा गेलेनायनि बिसय
औ हागोन नोंथां नोंथाङा आंनिखौ मोजांङै खोनाहैखादोंना आवाजखौ
औ खोनादों नोंथां
औ इदिनो गेलेनाय होननानै बुङोब्ला माने गोदो समाव गेलेनाया आलादा रोखोमनि गेलेयोमोन नाथाय आथिखालाव माने आलादा रोखोमनि गेलेनाय जोङो बेखौ नुनो मोनबाय आरोना इदिनो गोदो समाव जोङो उन्दै समावो जोङो उन्दै समाव बिदिनो खारनाय बारनाय बिदिनो उन्दै समाव बिदिनो ओं गेलेनाय बाथा गेलेनाय बा बायदि रोखोमै गेलेनाय बा मारबलफोर गेलेनाय खाफ्रा जाबनाय गेलेनाय बिदिनो खैफोर गेलेनाय खा ओं माने बिदि खेलाफोरा उन्दै समाव माने गोजों गोदो समाव माने बांसिनै गेलेनायखौ जोङो नुनो मोनोमोन आरोना बा जोंबो गेलेनो मोनबोदों होननाय बेखौ जोङो माने मोन मोनथिबोदों आरोना औ जेनेबा उन्दै समाव जोङो माने बांसिनै जोङो गेलेनानै थानो मोजां मोनोमोन मानो होनबा जों उन्दै समाव बिदिनो जेबो बारा माने दस्रा माने एक्टिभिटिसफोरा दस्रा खामानियाव माने जोङो गोसो गैयामोन माने जोङो उन्दै नालाय उन्दै समाव मानि जोंहा गेलेनांगौ बेखौल' मिथियोमोन आरोना। जेनेबा जों उन्दै समाव माने गेरेनांगौ होननानै बिदिनो ओ खारनाय खारला बायोमोन बा खारनायफ्रा गेलेनाय खारनाय गेलेनाय बिदिनो मार्बलफोर गेलेनाय बा ओ बिदिनो जोंहा माने गेलेनो थाखाय बिदिनो न'फोरावनो माने ओ बिदिनो मा रोखोम माने ओंखाम ओंख्रि गेलेनाय बा अन्थाइजों अन्थाइ दैजाब लानायनाय गेलेनाय गरफोर गेलेनाय ओ बिदिनो ओ ओ रिदिफोर बा खैफोर बायदिसिना गेलेनायखौ माने जों गोदो ओन्दै समाव माने बांसिनै गेलेबोदोंमोन आरोना आरो जोंनि समाव माने बाथाफोर गेलेनाय अन्थाइजों अन्थाइ देनाय मा बायदिसिना रोखोमै खा खुबैनाय क्रिकेटफोर बा फुटबलफोर माने जोङो उन्दै स मावबाय माने बेफोरबायदि खेलाखौ जोङो गेलेनो थाखाय माने मोजां मोनोमोन आरोना। खोनादोंना नोंथां औ आरोबाव जोंहा मा औ बिदिनो ओ खाबादिफोर गेलेनाय खाबादिफोरखौ माने गोदो समाव बांसिन गेलेहैयोमोन आरोना। बिदिनो फुटबलफोर बलफोरनाय समावबो माने गोसो होनानै माने खौ गेलेयोमोन आरोबाव दं जोंहा माने मा होनो बेदमिन्टन गेलेनाय माने बेडमिन्टनखौ माने गोदो समाव बारा गेलेयामोन थेवब्लाबो माने एसे एसे गेलेयो मोन आरोना थेवब्लाबो ओ नाथाय माने अ माने ओ जोंहा माने गेलेनाय होननानै बुंब्ला माने गोबाङानो सोलायबाय आरोना।
माने गोदोनि अनगायैबो बिदिनो ओ गरफोर गेलेलां मारब'फोर गेलेला बा बलफोर गेलेनाय खम जासै क्रिकेट गेलेनायाबो खम जासै खम जासै जोङो बेखौ मिथि मोनदो आरोना ओ आथिखालाव मा होननानै बुङो माने माने मबाइलाव थानाय जा गेमफोर बा लुदुफोर बा बायदि रोखोमनि गेम आरोना ना मबेलाव थानाय गेम फोर माने बेफोरखौसो माने आथिखालाव माने ओ उन्दै उन्दै गथ'फोर बा देरफुनाय गथ'फ्रा माने उन्दै उन्दै गथ'फ्रा माने मबेलाव थानाय बायदि रोखोमनि लुदुफोर बा माबा मोनसे खारनाय गेमफोर गारि गेमफोर माने बिफोर खा गेमफोरखौसो माने गेलेनायखौ नुनोसै आरो ओ नाथाय गोदो समाव माने बेफोरबायदि माने मबेइल गैयामोन नालाय माने गोदो समाव बिदिनो ओ जोङो बायदि रोखोमनि खेलाफोरखौ गेलेनो दै सानस्रिनाय बादायलायनाय बायदि रोखोमनि खेलाफोरखौ माने गेलेनो मोजां मोनोमोन नाथाय आथि खालाव माने ओ गोदोनिफ्राय माने दासिमाव माने उन्दैफ्रा माने खेलाफोरखौनो गेलेयो।